अ हेल'
अ नोंथाङा फ्रि दंना
अ दंओ नोंथां
अ नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
अ जागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथां ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव अन्ला ओंख्रि खौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि माने अनला ओंख्रि जानो नांबा माइरंखौ दसे सोमनानै दोनथ'यो। सोमना दोनथ'नानै आरो सुखांनानै बेनिफ्राय देंखियाव देयो। देनानै इनिफ्राय दै गुदुं फुदुं ना लाग्रोनानै ओमफ्राय गोदौबा दैया अनखौ होनांगौ। बेबायदिनो अनखौ होनानै बेदरजों जायोबा नोङो नाजोंबो जाजायो आरो लाथा दुबुं जाजायो आरो अनला फाख्रिबो जाजायो। दाउदोंबो जाजायो बेबायदिनो जानाय जायो। दों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय मैगंखौ माबायदि जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव सबाय ओंख्रिखौ जानोब्ला गिबियावनो सबायखौ खायसे सुबुंफोरा न'आवबो फोनानै लायो आरो खायसेया बाजारनि ओमफ्राय बायनानै लाबोनानैबो जानायखौ नुनो मोनो सबाय ओंख्रिखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो सबाइखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव दसे सम थांनानै सबाइ ओंख्रिखौ बोखांनानै सुनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो सबाइ ओंख्रिखौ खारैजों संनाय जायो आरो खायसेखौ जोङो थावजोंबो जानाय नुनो मोनदों नाथाय बांसिनानो खारैजों जायो आरो बेनि उनाव सबाइ ओंख्रि ओंख्रिखौ जोङो साम'जोंबो जाजायो दाउ बायदिसिना बा अमाजोंबो जाजायो आरो नाजोंबो जाजायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां सबाय ओंख्रिखौ खारैजोंबो जायो आरो सोर खायसेया थावजोंबो जानायखौ नुनो मोनो दाउजोंबो जायो अमा बेदरजों जायो। बेबायदिनो जानाय नुयो जोंनि ओनसोलाव नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावाम साम' ओंख्रिखौ माबायदि बानायनानै जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां साम' ओंख्रि दानिया गोदो गोदायनि रखम मोनलियाना बाजार हाथाइनिफ्राय बायना हाबनानै दसे सम सानसेबा साननै सोमना दोननानै आरो सुखांनानै बेनि थाखोनखौ गारनानै उनथिं जा दाननानै एवफ्रानना लाग्रोयो एवफ्राना खायसे एवफ्रानना ओरैनो एवफ्रानना लायो खायसेया मस्ला मस्लि होनानै एवफ्रानना लायो बेबायदिनो सबायजोंबो सबायजों जायो मैद्रुफुलजों जायो। काला दालिजों जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव संना जानाय नुयो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो साम' ओंख्रिखौ
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव साम' ओंख्रिखौ ओ खायफा खायफाया बायना जायो बाजारनिफ्राय आरो खायफाया दुब्लि फोथाराव बा दैमायाव गाव न'खराव थानाय हाखरफोरनिफ्रायबो ओ खनना लाबोनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ साम' ओंख्रिखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो साम'खौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो सानसे बा साननै मानोना साम'आव गोबां मैला हाबना थायो नालाय बेनिखायनो जेब्ला बेनिफ्राय मैलाया गयो अब्ला बेखौ सुनानै मोजाङै सुना बोखांनाय जायो आरो साम'आव जा बे थाखोन थायो गिबियावनो बेखौ बोखारग्रोना लानाय जायो आरो बेनि उनाव उन जा एसे एसे एसे दाननानै सुस्राफिनो आरो ओ बेनि उनाव आरो साम'खौ जोङो सबायजोंबो जाजायो आरो अनलाजोंबो जाजायो खाला दालिजोंबो जाजायो आरो बेनि ओ उनाव जोङो साम'खौ जानोब्ला गिबियावनो थावजों एवनानै लाग्रोयो मस्ला बायदिसिना सामब्राम बेफोर बायसा होनानै आरो बेनि उनाव नोङो जाय मैगंजों जागोन बेखौ ओ गोदौहोग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे मैगङा खिजियो अब्ला साम'खौ जोङो होनाय जायो बेनि उनाव नों गोसो बायदियै दुन्दिया बा खासिथारि बायदिसिना ओ मोदोमनायनि थाखाय होनो हायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि बायसा साम' खांख्राइ हमना गांजेमा बायदि हमनानै जानाय हुदाया दङना गैला?
अ जोंनि ओनसोलाव गोदोनि बायदिथ' एसे एनै माबालांबाय बाजार हाथाइनिफ्राय बायना लाबोबासो मोनजायो नोंथांमोननि ओनसोलाव दोंना गैला सामु सामु खांख्राय गांजेमा जानाय दानायखौ नुनो मोनोना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो एसे खम जाबाय ओ बेफोरबायसा हुदाया मानो होनोब्ला बयहाबो समनि आंखाल जाबाय नालाय आरो बयबो आबाद मावो बे आबाद आव जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना मुलै बाहायो बेनि थाखायनो बेफोरो ओ गोमालांनो हमबाय थेवबो ओ खायसे जायगा दैमा बायदिसिना फोथारफोराव जोङो हमनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो खायसेखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जानायखौबो नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लाथा एम्फौ फिसियोना फिसिया
जोंनि ओनसोलाव लाथा एम्फौ फिसिनायखौ एसे खम जाबाय समनि आंखाल नालाय दानिया बयहाबो एसे एनै खम जालांबाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव खांख्राइखौ मादो जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव लाथाखौ ओ बयबो सुबुंनि ओ खुगानि थाव नाया बेलेग बेलेग नालाय बेनिखायनो बयबो बेलेग बेलेग रोखोमै जायो जेरै थास' बिट्रिजों जायो आरो खायफाया अनला खारैजोंबो जायो आरो खायसेया सिंग्रि मेखि बायदिजोंबो जायो आरो अ दानिया अ लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनो ओ थेवबो खायसे आइजोफोरा गावनि सम दहननानै लाथा एम्फौखौ फिसियो ओ आरो खायफाया बाजाराव फाननायखौ बायनानै लाबोनानै संना जानायखौबो नुनो मोनदों आरो आरो लाथा एम्फौखौ ओ फिसिनायखौ जोङो गिबियावनो सिख्रिनिफ्राय ओ ओंखारनायखौ नुनो मोनदों बेनि उनाव एसे देरोब्ला बेनो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव एसे आरो देरबाव ब्ला गोरा इन्दि बिलाइखौ होयो आरो आरो इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोङो थालिर बिलाइ आरो बायदिसिना बिलाइखौबो होनायखौ थाइजौ बिलाइ बायदि होबोनो होनाय नुनो मोनदों आरो जेब्ला लाथाया गोमोनफायो अब्ला बेखौ बोखांनानै ओ लाइ बिलाइ गोमोनआव ओ हिजों सुनानै दोननाय नुनो मोनदों आरो आरो बेनि उनाव साननै साननैसो थानानै जेब्ला लाथाया फिथोब खायो अब्ला बेखौ बोखाङो बोखांनानै ओ फिथोबनिफ्राय लाथाखौ गुबुन खालामनाय जायो बेनि उनाव गोसो बायदियै नोङो लाथाखौ एवनानैबो जाजायो बा नोंनि गोसो बायदियै आखाइ मा ओ बानानैबो जाजायो आरो नोंनि गोसो बादियै सिंगि मोखि अनला बायदिजोंबो जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ माबोरै जायो?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां आं नारजि ओंख्रिखौ खायफाया थुमनानैबो जायो आरो खायफाया बाजारनि बाजार हाथाइनिफ्राय बायना लाबोयो फोराननानै दोनो दोननानै बेखौ मुरायनानै जायो बेदरजों खारै नारजि नारजिखौ जानो रहाय खारैजों रहायना लाग्रोनानै बेदरखौ एवफ्राना होयो गोसोबायदि नोंनि दाउ बेदरजोंबो जायो अमा बेदरजों जायो बेबायदि जानाय नुयो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ खायफाया न'नि बारियावनो फोनानै लायो आरो बेखौ ओ दाननानै साननैसो फोराननाय जायो सान्दुंङाव बेनि उनाव बेखौ ओ बिफांनिफ्राय ओ बेलेग गुबुन खालायनानै बेखौ दैयाव सोमग्रोनानै दोननाय जायो नारजिखौ बेनि उनाव दसे सम थानानै जेब्ला बेनि गोखा गोखा रोसिया ओंखारो अब्ला बो खांनाय जायो बेनि उनाव जोङो नारजिखौ अमा बेदर गोरान बा दाउ बेदरजोंबो जायो बेखौ जानोब्ला जोङो गिबियावनो नारजि ओ ओंख्रिखौ खारै होनानै एसे ओ गोदौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो गोसो बायदियै ओ बायदिसिना बेदर ओ दाउ अमा बायदिखौ होनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ